खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?
औ ओनथां खोनादों।
औ औ नोंथाङा ओरैनो दं ना?
ओं ओरैनो दङ।
ओनथांआ ओरैनो दंब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै जोङो मि मिथिंगानि सायाव सावरायसै आरोना जों मिथिंगायारि जोङो बाथ्राफोरफोरखौल'सेल आरनोसै आ दा जोङो मिथिंगा होनोबा जोंना बिदिनो दंफां लाइफां बिदिनो दैमा दैसा दा इदिनो इदिनो गोद बार बायदिखौ जोङो मिथिंगा बुंनाय जायो इदिनो जोङो ओ जोङो जोंनो थाखाय गासिबो मुवायानो मिथिंगाखौ सुफुं जायो। जोंनो जानो लोंनो गासिबो जोङो मिथिंगा जोङो गासिबो आ आबाद बायदि हमना ला जोङो जानाय लोंनाय बायदि मैगंफोरानो बांसिन मिथिंगा गोजा। जोङो बेफोरखौ माने जोङो जानानै थांनानै दं आरो दा होमबा ओ नोंथांमोनथिं दा दंफां लाइफांफोर दंना गैया नोंसिनि गामिथिंजाय?
दाथ'-दाथ' औ जोंखैबो दंफां लाइफां दङ'। माने दाथ' ओ अखानि सिजेन ना?
औ।
बिनि थाखाय माने दाथ' दंफां लाइफाङा मोजाङैनो जानानै दंथ'यो जोंखै। माने मिथिंगाया आरो ना।
औ औ ओमफ्राय नो नो नोंसि निथिं दंफांफ्रा बिदिनो बुरजा दंना बिदिनो बारा गैया दंफां लाइफांफ्रा?
दंफां लाइफांफ्राथ' जोंखै बुरजायैनो दङ' दायो। माने जोंना ओ जोङो गामियारियाव थायो नालाय जोंना माने दंफां लाइफांनि बागै इसेबां माने प्रब्लेम जाया आरोना।
औ। बिदिबाथ' जो-जोबोद मोजाङानो होनजायो बिफां लाइफां थायोबा जोंनिया। दिनो अक्सिजेनफ्रा मोजां जायो बिदिनो। जोंना बिफां लाइफांबो थायोबा जोंनिया दैफ्रा माने लाखियो माने रु फांनि रोदाया माने दैखौ लाखियो आरो जेराव दंफां लाइफां गैया। बे जायगायाव माने दैया थाबथानो नागिरा दैया माने थाङो आरो। आरो जाय जायगायाव दंफां लाइफां थायो बे जायगायाव एसे गुसु जायो माने बाराबो बारबाय थायो नालाय थान्दा बारा जायो आरो जोङो टाउन टाउन एरियाफोरखौ नायोब्ला जोंना माने एसे गरमा बारा जायो आरोना। जोङो टाउन एरियाफ्राव बिफां लाइफाङा खम जायो। औ औ दा ओ ओ नोंथांमोनथिं दै फ्रा बिदिनो खाथिफ्राव खालाफ्राव मोनोना बिदिनो मिथिंगायारि।
ओ जोंना माने औ मिथिंगायारि बिदिनो जों गामि ओनसोलाव थायो नालाय।
औ औ।
बिनि थाखायनो माने जोंनि माबायाव जोंनि जि गामियारि जि ओनसोलाव। माने इफोरबायदि दैनि बागै माने जेबो ओ प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनाखै माने अखा हानायजों लोगोसे माने दैफ्राबो स्राय स्राय बोहैबाय थायो।
औ।
औ।
औ थिगानो होमबा नोंथांमोनथिं। होमबा नोंथांमोनथिं दैनि जेबो प्रब्लेम जायाना?
जेबो जाया नोंथां।
औ औ औ। बिदिनो जोङो दैनिफोर प्रब्लेम गैयाबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जों दै फोरखौ जोंङो जोबोद गोनां जायो। जेरै जोङो जानाय लोंनाय आदारफ्राव जोङो ओंखाम ओंख्रियानो सं जोंनो दैनि जोबोर गोनांथि जायो दुगैनाय लोबनाय बिदिनो, संनाय खावनाय जोङो दैनि जोबोद गोनांथि। आरो जोंनि बिफां लाइफांफ्राबो दैनि जोबोर गोनांथि। जुदि दै गैयाबा बिफां लाइफाङा इदिनो राननानै थैलांनो हमो आरो जों सि जिब जिबिफ्राबो बिदिनो दैनि दै नङाबा थांना थानो हाया बिदिनो। थैलांजोबनो हमो आरो। दा ओं दा बिदिनो जोंना मिथिंगायारि खैफोदफोरबो फैयो माब्लाबा समाव दा नोंथांमोनथिं बारहुंखाफोर फैदों ना फैफेराखै?
जोंखैथ' बारहुंखा फैदों मिथिंगायारि माने बारहुंखा फैनायजों लोगोसे बिदिनो जोबोद न' बां आरो जेरै साननानै ला दंफां लाइफां जि जोंनि गामि ओनसोलाव माने बिरादनो नस्थ' खालामलांनायखौ जों माने नुनो मोनदों आरो ना।
औ औ औ औ।
गोबाङैनो बिदि माने नस्थ' खालामलांबाय आरो ना। औ मिथिंगानि माबानि थाखाय।
औ औ ओमफ्राय बिस बायदि बिफां लाइफांफोर बायदि बायलांदों ना?
औ औ औ बायलांदों।
उम बिदिनो न' बां बिफां लाइफां बायदि बायदि बिदि माने मिथिंगायारियाबो माबा मालाबा समाव माने जोंबो माने फोजोबनोबो हायो आरो मिथिंगायारि बुस्थुआ माने बिदिनो मालाबा समाव। खैफोदबो लाबोयो मालाबा समाव मोजांबो लाबोयो बिदिनो माने बारहुंखा फ्रा जाबाय मिथिंगायारि खैफोद माने बारहुंखा निआबो मोनसे खैफोद फैयो बिदिनो न' बां सिफाय बायलाङो बिदिनो धोन सम्फित खहा खालामो बिदिनो सोरनिबा आबाद फोथारफोरखौ दंस' खालामलाङो बिदिनो ओ बारहुंखाया माने बिदिनो सिलिंखार खालामलाङो आरो। दा ओमफ्राय ओ नोंथाङा बिदिनो बांग्रिंफोर लोगो मोनफेरबायना? औ बिदिनो गिदिर बांग्रिं ना फिसा बांग्रिं?
बिदिनो खेबसेथ' गिदिरखौनो लोगो मोनदों। जायखो माने गासिबो ओ न' बांफोरखौ खहा खालामदों।
औ औ
लोगोसे ओ माने इनभार मेन्टखौबो एसे गाज्रियैनो माने माबा खालामलांदों।
औ औ
देमेस खालामलांदों माने बेफोरबायदि माने मोनदों आरो ना औ औ।
ओम बेफोर बेफोर बांग्रिंआबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद आरो ना। बांग्रिं हबिदिनो बारहुंखा बेफोर माने मिथिंगायारि खैफोद आरो दा जों बांग्रिंफोर मावो जोंनि बिदिनो न' बांफोरा बिदिनो बायलांनो हमो आरो जों बांग्रिंफोर मावबाथाय जोङो बैसां सिंफ्राव हाबनानै थारनांगौ जों न'फ्रा बायसिन बायबा जोङो न' बैसां न'आव थायोबा जोङो एसे रैखा मोननो हायो आरो दा आरो जोङो मोनसे सावरायबावनोसै ओ दैबाना नोंसिनिथिं दैबाना जाफेरबायना नोंथां?
दै बानायाथ' जाफेरबाय नोंथां। जोंखोय माने बुरजायैनो जादों आरोना जेराव माने था मानसिफ्राबो थानो थाखाय माने सुबुंफ्राबो जोबोदैनो माने ओ हेंथाव गोलैदों आरो लोगोसे माने जिब जुनारफ्राबो थानो थाखाय जोबोद माने हेंथा जादों आरो खहाबो जादोंना बिरादनो माने। न' बां खहा जानाय धोन सम्फतिनिफ्राय लानानै। गासै ओमफ्राय माने बिराद खहा खालामलांदों आरोना।
औ
औ
बिदिनो जोंना माने दैबानाफोर जाबाथाय बिदिनो माइफ्राबो जोंना बालाजों फबजबनो हमो। बिदिनो न' बां लोमजोबनो हमो बिदिनो सोरबानिबा बाख्रि हक सोरनिबा माइ दोन्नाय बाख्रिसेस लोमलांजोबदों दाख्लैफोर मिथिंगायारि खैफो बेफोर बिदिनो दैबाना बेफोर माने गोबां खैफोद खालामलाङो बिदिनो लोमसावबा बिदिनो सोरनिबा हाफ बालाफोरजों फबजोबबा नाथाय बिदिनो आबाद खेथिफ्रा बालायाबो जाया नालाय बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा दुखु खु मोनो बिदिनो। मिथिंगायारि बिदिनो जाथायफोर जायोब्ला गोबां लस जायो। बिदिनो जों माने मिथिंगायारि खैफोदखौ माने जोङो ओ हमथानोबो हाया जोङो माने फोजोबस्रांनोबो होनबाबो हाया। बे माने मिथिंगायारि खैफोा जोफोर गिदिर बुस्थु आरो। औ दा ओ दा नोंथांमोनजों बिदिनो ओ माइ फोर फबलांजोबदों नामा बां ओ इदिनो दैबानाफोर जानायाव?
औ औ फबलांदों ओ माखासे माने खेथि जि माने ओ माइफोर गायनाय बेफोरखौ माने फबलांनानै माने जोबोद खहा खालामलांदों आरोना। जायफोराव माने दानि जोंथ' गामि एरियायाव थाग्रा नालाय गामि ओनसोलाव थाग्रा। बेयावनो माने जों थ' आबाद मावनानैनो जायो नङा होमबा। माने गोबां जि आबादारिफोरखौ माने खहा खालामलांदों आरोना। बे दैया बाला ओ आबादखौ बाला फबनानै।
ओ जोङो जों बेफोर खैफोदा माने ओ मालाबा समाव बिदिनो फैयो आरो बिदिनो मोनसे खैफोद फोर दंबावो जोंना मान सुनामि होननाय खोनादों ना नोंथाङा?
सुनामि औ नोंथां खोनादों।
ओ सुनामिया माने बिदिनो लैथो गिदिर गिदिर बेफोराव जायो। बिदिनो माने बांग्रिं मावबाथाय लैथो सिङाव। बिदिनो लैथो सिङाव बांग्रि मावबाथाय बिदिनो
औ।
पास्टावना बिल्डिं मा बिराद गिदिर खैफोद आरो आ दैया बिदिनो ह दै सिंआव बांग्रि मावनानै दैया बिदिनो जेरै बालथिङाव जोङो दैखौ दोननानै जोङ बाल्थिंखौ सोमावोबा दैया जेरै बारस्रावो बिदिनो जायो आरो। बेजोंबो गोबां सुबुंफ्रा माने थैयो आरो। बेबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद आरो। बिदिनो अर्गेंफोर बेरफुनाय नोंथाङा अर्गेंफोर बेरफुनाय बिदिनो खोनाफेरबाय ना होमबा? बिदिनो ओ बिदिनो हाजोफोरनिफ्राय बिदिनो गेसफोरा बांद्राय जानायनि जाउनाव माने बेरफ्रुनानै माने अर अरखि फोर माने अरखियानो लाथा लाथा माने दै बायदि बोहैबोलायनाय माने बेफोर माने हासिंनिफ्राय गेस ओंखारनानै बेफ्रुनाय आरो। बमा बायदि जेरै बेफ्रुयो बिदिनो बेु फुनाय मोनसे। मिथिंगायारि खैफोदा औ दा ओ दा होमबा नोंथाङा बे ओ बेफोरबायदिखौ खोनाफेरबाय आरोना बिदिनो। अरगें बे फुनाय सुनामि ओ दैबाना औ।
लोगोसे ओ बारहुंखा, बांग्रि बेफोरबायदिखौ खोनाजोबदों आरोना आरो माने माखासे खौ मोनबोदोंबो जेरै साननानै नायदो ओ दैबाना बारहुंखा बांग्रिं बेफोरबायदि आरो सनाामि बेफोरबायदिखौथ' मोनबो मोनबोगासिनो दङ। दायो जि माने थासारि बेबो माने अखा हाबाथाय माने जि गामि ओनसोल बेयाव माने दै जानो हमो। आरो इदिनो माने ओ सान ओ मालाबा मालाबा माने बेफोरबायदि बांग्रिंफ्रावबो माने दायो मावबो मावबोबाय थायो आरोना।
औ औ। होमबा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा होनबा जोंना रायलायनाय समा जोंना जाथ'सिगो नङा होनोमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथां। दे होमबा ना नोंथां
औ खोनादोंना नोंथा?
खोनादों नोंथां
ओ जेनबा जोङो फनखौ दोन्थ'लायनोसै होनबा जोंना समाबो जाबाय नालाय।
दे नोंथां दे
औ दो